हेल' औ नों
औ औ बिदि
औ औ खबरफोरा माबायदि नोंथां
ने दोनथ'यो
औ दे होमबा दिनैनि जोंनि सावरायनो गोनां बाजों सावरायनोसै ना?
औ दिनै
पिकआ दिनैनि टपिकआ जोंहा आसाम
आस्था दे होमबालाय ओ दे होनमबालाय जागायजेनदो औ
औ होनबा जोंहा आसाम बे जोंनि भारतनि बेबायदि मोनसे राजथावनि राजथावनि नङा माने बेबायदि जोंनि भारतनि मोनसे स्टेट
जाय स्टेटआव गोबां बेबायदि सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय मोन से बेबायदि स्टेट आरो लोगोसे जे बेयाव गोबां समायना रमायना जिब- जुनार लोगोसे बिफां लाइफां आरो लोगोसे हाजो हालाजों बुंफबनाय । आरो लोगोसे बेयाव गोबां बेबायदि जिबायदि साहा आबाद बिख बिबा गोबां बेबायदि मावनाय जायो एबा गोबां दङ आरो लोगोसे बेयाव बेबायदि गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनाय जायो नङासाय?
औ औ । दा बिनिनो गोबां भारतनि मादाव बांसिन बिबांनि माने साहाखौ आसामावनो साहा आबादखौ खालामनाय जायो आरोना । आरो आरो बिनिनो बांसिन आसामनि गेदेरसिन साहा बागान होनबा धनसुरि टाटा साहा बागान बेयो जाबाय अदालगुरिनि सिङाव थानाय माजबाद पिसनि सिङाव थानाय धनसुरि होननाय जायगायावनो माने बेयो आबादा दं आरोना ।
औ नंगौ ।
औ ।
आरो लोगोसे आसामनि बेबायदि मुंदांखा जुनार जायखौ जोङो बर' राव एबा गान्दा होनना मिथियो जोङो जायखौ इंराजि रावाव रायन' होनना बुङो बिफोरबायदि बिराद मुंदांखा बेबायदि जुनार बुहुमनाङैनो मिथिजानाय बेबायदि जुनार बियो आसामनि ।
औ औ नंगौ । माने आसामनि गङा गान्दानि गङा थसेल' आरो गुबुन हादरफोरनिया थनै थायो आरो बहुद बेसेन गोसा जायो जायहा आसामखौ माने गौरब खालामदों आरोना जाय जुनारा
औ नंगौ
औ आरो बे जुनारफोरखौ जोङो आसामनि ओ माहारियारि हाग्रामा जेरै काजिरङा अरां हाग्रामा मानास हाग्रामा आरो बिदिनो माखासे हाग्रामा फोराव माने मोननाय जायोबा संरोखायै माने जोंनि आसाम फरेस्ट दिडपार्टमेन्टा माने लाखिनाय जादों
ओ नंगौ
औ
आरो लोगोसे जोंनि बेबायदि आसाम आसामनि खाथि बुंजोबनाय दङ बि मोननै मोनथामसो देश दङो जोङो जायखौ भुटान आरो म्यानमार आरो लोगोसे बांलादेश बेखौ जोङो मिथियो आसामजों नांजाबनाय बेबायदि देश आरो नंगौ औ आरो नोंथाङा मा सानो
आसामा दं